खोनादोंना नोंथां? हेलौ नोंथां।
हेलौ नोंथां।
हेल' नोंथां खोनादों ना? औ नोंथां खोनाबाय खोनाबाय दासो खोनादों।
औ नोंथां नोंनिखौ खोनाफैयाखैमोन नोंथां। औ खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथाङा दायो मा खालामबाय दं नोंथां?
आङो दाथ' ओरैनो दं नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां। सावरायजागोनदां नोंथां?
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथां जोङो ओ थोंजों थोंजोङै सावरायदिनसै। ओ जोंनि जि ओ आबाद मावनायाव जि बाहायनाय जोंनि आगजु बा आइजें आइला आ जेरैहाय ओ सेखा खदाल नांगोल जंगाल बेफोरनि सोमोन्दों सोमोन्दै जोङो एसे सावरायनसै बिदिब्ला नोंथां।
औ नोंथां सावरायजागोन दे।
औ आ बेनि सोमोन्दै नोंथांनो एसे फोरमायग्रोनो सानबाय नोंथां। आ ओ जोङो गोदो समाव जोङो ओ जि जोंनि आबाद मावनायाव बाहायनाय जोंनि जि आगजुफोर बे आगजुनि सोमोन्दै जोङो ओ एसे सावरायनसै बे आगजुफोरा जाबाय जोंना ओ जेरैहाय नांगोल जंगाल मै दांखुर हुखेन ओ सेखा खदाल बा खुन्थि बेफोरबायदि आरोना। जोङो बेफोरबायदि माखासे आइजें आयलाफोरखौ जों गोदो समावहाय जोङो बाहायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। दा ओ जोङो जुदि माबा मोनसे आबाद मावनो गोनां जायोब्ला ओ जोंनि गाहाय आगजुआनो जाबाय जोंहा नांगोल नांगोल नङाब्लानो जोङो जेबो आबादखौनो मावनो हायामोन। नङा होमबा नोंथां? गोदो समाव जोङो बेफोरबायदिनो जोंनि माखासे जोंनि ओ बर' हारिनि जि सुबुं बा न'खरफोर बेफोरो ओ बे नांगोलजोंनो आबाद मावनानै ओ जोङो संसार जाबोनायखो जोङो नुनो मोनबोदों आरो।
औ नोंथां औ।
जोङो बेफोर नांगोल जुंगालफोरखौ जों माबोरैहाय बाहायो होनना बुङोब्ला जोंनो गिबियाव ओ हालिसे मोसौ नांग्रोगोन नङा होमबा नोंथां? गोदोस बहाय साफ्रोमनिबो न'खर न'खर मोसौ हालि थाखायायोमोन नङा होमबा नोंथां? बा माखासे मोसौफोर मोसौफोरखौ जोङो लाखिखायोमोन आरो। मानो होनोब्ला जोंनि न'खराव मोसौ थायोब्लासो जोंनियाव लोखि थायो होननानै जोंहा। फोथायनाय दङमोन आरो नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो मा। एसेबाबो मोसौआ थाखाथारोमोन आरो जोंनि नखरफोराव। दा जोंनो हालिसे मोसौ नांबाय जोङो जुदि। माइ आबाद मावनो गोनां जायोब्ला जोङो हालेवनो गोनां जायो। जोङो फुङावनो जुदिखार सिखारनानै जोङो। मोसौ हाल होलाङोमोन दुब्लियाव जो दुब्लि फोथाराव जोङो। बेफोरबायदिनो नांगोल जुंगाल लानानै थाङोमोन बेफोरबायदिनो जोङो नांगोलजों हालेवोमोन आरो जोङो नांगोलजों गिबियाव जोङो। माबा मोनसे आबाद बा माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो। गिबियाव जोङो खनसे हेवग्रोना लाबाय हवग्रनि उनाव जोङो अखा ह अखा जेब्लानोाखि अखा हागोन। माने जोंनि दुब्लि फोथाराव दै जागोन अब्लानिया जोङो। आरोबाव हेवनाय जायो हेवनायनि जोङो माखासे जोङो बिदिनो। हाखौ जोङो एवनानै आरामसे मा खालामो। गेब मा मोनहोनानै हाखौ हाब्रु खालामनानै जोङो। माइ गायनो हानाय बायदि खालामोमोन आरो बेफोर बायदिनो जोङो नांगोलजों हालेवनाय जायोमोन। दा जेब्लानोाखि जोङो हालेवखांनानै जोङो माइ गायनाय सम जागोन। हब्लानिया जोङो मा खालामो। जोङो बै हालेवनाय जि हाब्रु बे हाब्रुखौ समान जानो जाहोनो। थाखाय जोङो बै मैखौ बाहायनाय जायोमोन आरो नङा होमबा नोंथाङा
औ नोंथां औ।
जंगल मा होनो जोंहा। नांगोल जुंगाल होनना बुङोना जोङो बे जंगला जाहैबाय मोसौनि जोङो फाफ्लियाव होनाय जायो नङा होमबा नोंथां। बै मसौनि फ स्लव होनानै जोङो बेखौ बोलाङो आरो नांगोलखौ बोलाङो आरो बिदि। बेनिफ्राय जोङो बेफोरबायदिनो जोङो। हाब्रुखौ जोङो समान खालामनो थाखाय बा गोजौ गाय जाना थानायफोरखौ। खौ समान खालामनो थाखाय जोङो मै होनाय जायो आरो मैखौो जोङो। गाहायाव होनानै मोसौजों बोलांबाय थायो आरो बेनिफ्राय बेनि सायाव। जोङो माबा मोनसे गोलोर जिनिस बा माबा मोनसे बुस्थुखौ जोङो थिखनानै होयो आरो अन्थाइयानो जा बा दंफांनि थुख्रायानो जा। हबानिया जोंनि हाया जाहाथे समानै स्लिम जालाङो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
औ बेफोरबायदिनो जोङो मा खालामो। समान खालामनानै बेफोरबायदिनो जोङो माइखौ गायनाय जायोमोन आरो नङा होमबा नोंथां।
औ म
दा नोंथाङा। बे बाहायनाय आगजुनि सोमोन्दै माबाफोर नोंथाङा। मिथियोब्ला एसे फोरमायनानै होदो नोंथां। जोङो माबायदिहाय बाहायो जेरैहाय जोंहा कन्ट्रि दंबावो हुखिान दंबावो ना नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ। गोदो समावहाय माबायदि बायोमोन एसे फोरमायनाय आरो बिदिब्ला नोंथां।
औ नोंथां दा जोंहा बुंनो थाङोब्ला। नोंथाङा जेरै बुंलांबाय गायनाय फुनायनि सोमोन्दै। दा आंबो नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों दा जोंहा गोदोनि दिनाव बा दानि दिनाव माबायदि मावो आं बेबायदि गोदोनि दिनाव माबायदि माइखौ गायोमोन बा दानि दिनाव माबायदि आदबजों माइ खौ गायो आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनि आरो नोंथां दा जोंहा बुंनो थाङोब्ला गिबियावनो जोंहा ओ गोदोनि दिनाव जों हालौनो थाखाय जों ओ बयनिबो न'खराव ओ जरासे हा बा हालिसे बेबायदिनो मोसौ फिसौआ थाथारोमोन आरो नोंथां बयनिबो नो ओ न'खराव थाथारोमोन बेबायदिनो जोङो फुंनि थाम रिंगा ब्रै रिंगाबानो जोङो हालौवनो ओ बेबायदिनो हाल नांगोल जुंगाल बेबायदि लानानै थाङोमोन आरो नोंथां बेबायदि ओ बेबायदिनो फुङावनो थांनानै जोङो हालेवहैयोमोन आरो दा बेबायदिनो बुंनो थाङोबा जोंहा बेयाव गोबां टाइम ओ नस्थ'बो जायो होननानै बुंनांगोन मानो होनोब्ला जोंहा मोसौजों जोङो मोनसेल' ओ हालजों एवलांनो हानायनि थाखायनो जोंहा बिगासे सानसेयाव बि ओ बिगासेबो हास्लाबा आरो नोंथां दा बुंनो थाङोबा जोङो मोसौजों सानसे हालौवनोबो हाया जोंहा फुंनि ओ जि रिंगा बा जिसे रिंगासिमल' जोङो बेखौ हालेवनो नांगौ ओ बे औ बेनिफ्राय जोङो मोसौखौ ओ गांसोबो जाहोनांगौ जायो नङाबा जोंहा मोसौआ ओ दुरबल बायदिसिना बेफोरबायदिनो ओ गाज्रि बेमाराव गोलैगोन आरो बेनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदि बे समावनो हगारनांगौ जायो। दा दानि जुगाव दा जोंहा बुंनो थाङोबा जोङो जि रिंगा बा जिसे रिंगायावनो सिखारनानै हाल एवहैयोब्लाबो जोङो ओ थामजि बिगा नैजि बिगाफोरखौ ओरैनो हालेवनो हायो आरो नोंथां मानो होनना बुङोबा जोंनि जा हालेवनाय बा ट्रेक्टर ट्रेक्टरनि जा ओ नांगोल बेफोरो जोबोर गुवार मोनब्रै मोनबा थायो बेनि थाखायनो जोंहा खेबसेनो ओ गुवारै ओ हालेवजाखायो आरो नोंथां बेनि थाखायनो जोङो खम समावनो जोङो गोबां हाखौ हालेवनो हायो। आरो जोङो ओ जोंनि जा टाइम बा सम बेखौ जोङो रैखाबो खालामनो हायो आरो नोंथां।
बेनि थाखायनो जोङो ओ जा आबाद मावनायाव जोंआहाय हेफाजाबबो ओ जादों बुंनो थाङोबा जोंहा ओ माखासे खम समावनो जोङो ओ गावनि ओ जाखिनि सम बेखौ सुफुंनो हादों आरो नोंथां दा बेनि उनाव जोंहा गायनाय बा फुनायनि सम दा जेरैहाय जोङो ओ माइ माइखौ जों गिबियावनो ओ गायनो थाखाय जोङो ओ माइ जोलैनि गोनांथि जायो नालाय नोंथां दा गोदोनि ओ माइ जोलै बा माइलि फोर जोंहा आसु माइसालि बेबायदिनो गोबां ओ माइब्रा बेबायदिनो जोसा बेफोरबायदिमोन आरो नोंथां जाहा बेफोरबायदिखौ माइफोर खौ गोबां गायोमोन आरो नाथाय दानि जुगाव जोङो बेफोरबायदि माइखौ गायालासिनो गोबां गुबुन गुबुन जोलैनि बा मुंनि ओ माइ जोलै गायनाय जायो आरो नोंथां दा दानि ओ जुग गाव गोबां मुंनि ओ गोदान गोदान माइ जोलै ओंखारबाय जेरैहाय आइजम जो बेबायदिनो ओ गोबां बेबायदिनो गोदान गोदान नाम ओंखारबाय आरो नोंथां दा आङो बुंनोसो हाख'लायनाय नङा दा बुंनो थाङोबा जोंहा बैफोरबायदिखौ जोंहा ओ दा दानि मुगायाव जोङो गिबियावनो बैफोर जेरैहाय जों गोदो ओ ख हेबलायनानै जोङो बेखौ ओ सोमना दोननाय जायोमोन नाथाय बेफोरबायदि दानि जुगाव खालामलिया जोङो प्लास्टिक बस्थाबाबो दा फाथो बस्था बेफोरावनो सोमनानै बा खाथेनानै सोमनानै जोङो ओ फोहैनायखौ नुयो दानि जुगावथ' जोङो खोथिया बारिबो खालामबावला नोंथां दा गे खेबसेनो हालेवनानै ओ खेबसेनो फोमोनखाजोबनानै जोङो खोथियासे ओ बायदिनो जोङो आस्रा फोनाय आदबजों जोङो माइखौ फोयो बा गायो आरो नोंथां बेबायदिनो औ खेबसेनो फोखानानै जोङो बेयाव गायनाय फुनायनि ओ ओ जेबो खोथा गैला होननाय बायदि आरो नोंथां दा खेबसेनो जोंहा बेफोरबायदिनो फोखानानै जोङो ओ दा माइखौ गायनाय जायो आरो दा गोदोनि दिनाव जोंहा बेफोरबायदि गायनाय जानाय जायामोन दा जोंहा गिबियावनो ओ खोथिया बारि हाल एवग्रोथारनांगोन हाल एवनानै जोङो बेयाव खोथिया फोगोन खोथिया फोखांनानै जोङो बेबायदिनो एसे एसेयैबाबो जों जा गायनो गोनां हा बेखौ ओ फोमोननानै बा खारायनानै लाग्रोबाय थायोमोन आरो नोंथां बेबायदिनो आलि बायदिसिनाखौ दै फोरखौ मोजां थेनानै गोदोनि दिनाव लासै लासै गायनाय जायोमोन नाथाय दानि ओ जुगाव ओ जोंहा खखर मखरै मावनाय बायदि जायो आरो नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला दा दानि जुगाव आरो गोदोनि बायदि सावरि बादालि जानाय बा ज' ज' गायनाय बेफोरबायदि गैला नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला मेसिनानो गोबां ओ रोखोमनि ओंखारबाय आरो
ओंखारबाय औ
ओंखारबाय मारा होग्रा ओंखारबाय मम-माइ हाग्रा ओंखारबाय दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा बेफोरखौ सालायनो थाखाय सासे मानसियानो ओ थो थोजासे आरो नोंथां दा बैफोरखौ औ दा औ दा जोङो जि ओ जि जोन मानसि बा जिसेजोन मानसिखौ खामानिखौ जोंहा मोनसे बा सासे मानसियानो जोङो मेसिनजों ओ गासैखौबो खामानिखौ मावजोबनो हायो आरो नोंथां दा बेफोरबायदि जोंहा गोबां सोलायनाय जाबाय आरो नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
ओम जोंनियाव जोंनि खामानियाव माखासे खामानिया गोरलैबो जादों होननांगोन आरो खावसे ख'हाबो जादों होननांगोन आरो नों थां दा बांसिन मानसि फोरानो खामानि बायदिसिना मोनाखै हाजिरा बेफोरबायदिनो जोंनि दानि जायगाया ओ जायगाया बा दानि बोथोरावथ' जोंहा गोबां ओ बेखार बेखारनि जेंना बेफोरबायदि गोलैनानै दं आरो नोंथां बेफोरबायदि जा- जाहोननि नि थाखायनो जोंहा बैफोरबायदि बेखारनि जेंनाया गोबां जादों आरो
नंगौ थारैनो नंगौ नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथां ओ नोंथांजों ओ जोङो आबादनि सायाव सावरायनो मोननानै जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां बिदिब्ला जोङो रायलायनायनि समखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बिदिब्ला नोंथां
औ नोंथां गोजोनथोंसै नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथांनिसिमबो नोंथां।
औ औ।